हेल' अ' खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां। औ दोङो आङो ओरैनो नों नोंथां, नोंथाङा मा खालामदों?
अ' आंबो ओरैनो दोङो नोंथां।
औ नंगौ नामा।
औ नंगौ। दा-दानिया जोङो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजायो नोंथां औ औ नंगौ दा नों नोंथाङा मा मा जायगायाव दावबाय फोरखो?
ओ ओरैनोथ' आङो दा दाब। याव जोङो जोंनि दारागाव सुकि बिदिनो काजिरङा बेफोरदियावनो एसे सिनि दावबायना दावबायना फैबाय आरो। औ नोंथाङाबो दावबायनो थांदों जानांगौ।
औ नंगौ नोंथां आंबो बिदिनो जोंनि खाथि खालानि ओनसोलावनो बिदिनो दावबायनानै फैबाय आरो नोंथां।
औ जोङो जोङो दावबायनानै जोङो गोबां गोबां रोखोमनि बायदिसिना जिब जुनार मोन नुनो मोनो नंगौना?
औ नंगौ नोंथां। औ जों दा नोंनि गोसोआ दा दावबायनानै माबायदि मोजां मोनो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ जोङो दावबायनानै जोङो जोंनि गोसोखौ जोबोर मोजां मोनो मानोना जोङो जोंनि गोसोनि जि नायनो लुगैनाय समायना समायना बिफां हाजो बोहो दै जिरि जि बोहैनाय दैमानि दै बिदिनो बायदि बायदि नुनानै जों गोसोखौ जोबोर गोजोन्नाय मोनो।
औ नंगौ थारैनो औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा दा मा मा जायगाखौ औ। अवदे बुंं।
ओ नोंथाङाबो जानांगौ ओ बिफोरदिनो बेरायफेरबाय।
औ नंगौ नोंथां बेरायफेरबाय बिदिनो। औ खोनादों नोंथां नोंथाङ।
अ खोनादों नोंथां ओं
औ औ दा बिदिनो नोंथाङा मा जायगाखौ बांसिन साबसिन मोनो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ आं दा सुकि हाजोखौनो बांसिन मोजां मोनो आरो।
औ नंगौ नामा दा। बे सुकि हाजोआव मा मा दं एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
दाथ' जोंनि सुखि हाजोआव ओ गुबुन गुबुन ओ दाबनिफ्रायबो बेरायनो फायो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनार दङ जेरै मैदेर ओ मोख्रा बिदिनो बायदि बायदि दं आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ थारैनो।
औ दा बिदिब्ला नोंथाङा बेसेबां ओ बेसे जायगा गिदिंखो एसे बुंनो हागोन ना?
आंथ' दा एसे बारा ओ जागा गिदिंनाय जायाखै आरो इफोरदिनो खाथि खाला ओनसोलावनो जों बिदिनो बेरायो आरो।
औ आसामनि बाहेरायाव थां थांफेरबाय नामा नोंथां?
ओ थांफेरनो मोनाखै नोंथां।
औ नंगौ नामा औ आंथ' बिदि ओरै थांफेराखै। नोंथां। आं बिदिनो भुटानाव थाम फेरबाय आरो दा।
अ थारैनो।
औ नंगौ। औ भुटानाव बिदिनो बिसोरनि थासारिया एदम जबोद मोजां सानथि बिदिनो जोंनि थासारिया जेरै बिसोरनि थासारिया आलादा आरो नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां।
दिनै बिसोरनि बिसोरनि न' न' बांफोराबो बिसोरनिया मोनसे ट्रेडिसनेल आरो नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां नोंथाङा थांफेरबाय जानांगौ बेखायनो जोबोर मोजाङैनो मिथिनो मोनदों।
औ नंगौ नोंथां दा नोंथाङा लोगोफोरजों दावबाय ना ना न नि मानसिफोरजों ना हारसिं दावबायनानै मोजां मोनो?
ओ आंङो न'नि मानसिफोरजोंनो बांसिन दावबायना मोजां मोनो।
औ नोंगौ नामा?
औ थारैनो न'खरनि जों दावबायोब्ला एसे गोजोननाय फैयो।
औ नंगौ नोंथां
न'खरनि बिमा बिफा, बिदा फंबाय, बिब बिनानाव गासिबो दावबायहोयोब्ला गासैबो ज' ज' थांनानै ओ बायदि रोखोमनि बेसाद मुवा जायोब्ला बिदिनो गोसोआव गोजोननाय फैयो
औ नोंगौ थारैनो।
औ थारैनो
नोंथां मोजां मोननाय जायगाया सुकि नङा होनबा?
औ। थारैनो नोंथां।
नोंथां दा बिदिनो आरो मायावबा थांबावगोन दावबायहैगोन होननानै सानना लादों नामा नोंथाङा?
अ दाथ' बिदि सानथवाखै नोंथां
औ नगौ नामा?
ओ थारैनो ओ नोंथाङा एसे बुंनो हागोनना जे ओ उम दाब दाब जायगाफोराव थांनानै नोस मा मा जिब जुनार नुबोखो?
औ आं बिदिनो ओरै जायगायावथ' थांनो मोनाखै नाथाय जोङो थांनानै मैदेर, मोसा, मोसाखौथ' बिदिनो सिराखानाफोरावसो नुनाय जायो नङा होनबा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां।
दावराइ मैदेर बिदिनो मै बेफोरखौ नुनाय जायो आरो नोंथां
औ औ थारैनो
सिराखाना सिराखानायाव आं नायालायनो थां सिरियाखाना थांबा गासैबो जिब जुनारखौनो नुनो मोननाय जायो आरो नोंथां
औ थारैनो औ आंबो थांफेरनो मोनाखै नोंथां नोंथाङा जिबायदि बुंदों आंबो बिदिनो थांफेरनो मोनाखै।
औ नंगौ नामा?
औ थारैनो
नोंथाङा ओरैनो बेरायनो गिदिंनो दावबायनो मोनखो नोंथाङा?
दा आङो न खरनिफोरजोंनो आरो एसे एसे एनै गावनि आंगो लोगोफोरजों बेरायो आरो।
ना नोंथाङा बेरायनानै जोबो मोजांनाय नङा ना? खोनादों ना औ औ खोनादों नोंथां औ दा नों नोंथाङा बेरायनानै मा मा गियान आरजिनो मोनखो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ जोङो गियानखौथ' बिदिनो दावबायोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि बायदि बाय दि मैया मैया ओ जिब जुनारफोर नुयो जों बायदिसिना हाजो हाला नुयो। ओ बायदि रोखोमनि नुयो बिखौनो जों नुना फैनानै जोङो आंगो लोगोफोरनो बेफोरदि सावरायफैयोब्ला बिदिनो जों गियान होफैनो हायो औ थारैनो।
दा नोंथाङाबो दावबायफेरबाय नङा होनब्ला गोजान गोजा जान जायगायाव दावबायनो मोना
औ थारैनो।
दा जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव मा माया मोजांसिन साबसिन
मा होनदों नोंथां?
खोनादोंना दा जोंनि ओनसोलाव।
औ दाथ'। एसे ओ दारागाव हा जाबाय एसे मोजांसिन जाना दोङो आरो नायथावना बेफोरदि
औ नंगौ
नोंथाङा एसे बाहाय साइदआव थांनो हागोन ना एसे खोनाया खोनाया मोनदों। औ औ एसे थाद' थाद' खोनादों नोंथां?
औ नंगौ नामा? औ नेट नाङाखै नदां नोंथां
औ थारैनो नंगौ। ओ नोंथाङाबो एसे बुंदो जे दाउ बायनानै नोंथाङा माबायदि ओ लोगोफोरनो माबायदि ओ साव-सावरायनानै बायदि बायदि खिन्थानो हाखो?
औ आंबो बिदिनो दावबायनानै जि जायगायाव थांनानै जि नुबोदों आं बेफोरखौ लोगोफोरनो फोरमायनो हादों आरो खोन्थानो हादों बेबायदि बेबायदि बायदि बायदि बुंनानै औ नं औ
हम।
जों बेरायनो थांबा जोंनि गोसोफोरखौ जोबोद गोजोननाय मोनो नङा होनबा नों
औ नंगौ थारैनो नोंथां।
दा जोङो बेरायनो मोनबा जोंनि सुखु दुखु गासिखौबो जों बावगारनो हायो दसे समनि थाखायबाबो नङा होनबा औ औ नंगौ।
जोङो दावबायनाय जों औ औ बुं नोंथां जों दावबायनो थाङोब्ला माने गुबुन गुबुन ओ हारिनिबो ओ बायदिसिना ओ मानसिफोर लोगो मोनो आरो नंगौना नोंथां? औ जों बिसोरजों गुबुन गुबुन ओ। रायलायनोबो हायो।
औ नोंगौ
औ
औ जों दा बिसोरनिफ्रायबो मोनसे मोननैबाबो एसे एनैबाबो जों बाहायबाबो गियानखौ जोंबो मोनबोनो हायो नंगौना नोंथां?
औ औ थारैनो।
औ नंगौ।
जों बिसोरनि जि रायलायनाय जों बेखौ ओ बेखौ एसेब्लाबो जोङो रायलायफिननो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां हमदांनो हायो एसेबाबो नङा होनबा औ। औ दाथ नोंथाङाबो बेरायनानै दा मा मा गारिजों बेरायनानै नोंथाङा मोजां मोनो।
अ जोंथ दा बिदिनो ओ बाइक ओ बाइक गारिजों बेरायो आरो नाथाइ नखरनि गासैबो थाङोब्ला जों बि बिदिनो गारि बास गारि लांनाय जायो आरो।
औ नंगौ औ।
नोंथाङाबो थांफेरबायना बिदि ओ बास गारिजों दावबायनो
औ नोंथां थांफेरबाय आं गोदो फरायसालियाव दा जों फरायसालियाव फरायनाय नालाय फरायसालिनि फरायसालिनिजों थाङोमोन आरो गोदो।
औ औ थारैनो।
औ नंगौ दा नोंथाङा फरायसालिनिफ्राय मा मा जायगायाव दावबायहैनो मोनखो एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ आंथ' बिदिनो ओ गोजान गोजान जायगायाव थांनो मोनाखै आं बुंनाय बायदि दहायनो बुंखांबाय जेनेबा ओ आं बिदिनो दारागाव, सुखि हाजो बेफोरावनो बेरायनानै थांफेरनो मोनबाय आरो गोजान गोजान जायगायाव दाब दाबाव थांनो मोनथवाखै आरो
औ नं
औ थारैनो।
औ दा बिदिनो जोंनिया फरायसालिनिफ्रायबो लाङो नङा होनबा दावबायनो। बिनिफ्रायबो औ
फरायसालिनिफ्रायबो जोंखौ औ गोबां गियान होनो गियान होनाय बायदियैनो जोंखौ ओ बिदिनो दावबायनो लाङो गोजान गोजानाव
औ नंगौ नोंथां। दा जोंनिया समाबो जाबाय नोंथां नङा होनबा नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ औ नोंथां आसा खालामो इनाव बो बिदिनो रायलायनो मोन्थों होननानै
औ औ थारैनो नोंथां। औ दे गोजोन्थों अह